हेलौ
ओ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों
अ दा आङो माने एमाव बानायनायनि बर'फोरनि एमाव बानायनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों
औ औ
ओ एमाव बानायनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो एसे एनैब्लाबोथ' मिथिखागौआनो ओ आरो ओनसोल ओ जेनेबा ओनसोला बेलेग बेलेग जायोब्ला बबेबा जायगाया बेलेग बेलेग जायोब्लाबो मोनफ्रोमबो ओनसोलनिनो एमाव बानायनाया एफा एनै ब्लाबो गोरोबखायोआनो ओ माने जु बांद्राय जुदा जुदाथ' जाद्रायखायानो थेवबो माने जों जोंनि ओनसोलावहाय जेरैबायदि माने मावबानायो बिनि सोमोन्दै आं एसेसो माने बुंलांनो लानो नागिरदों आरो ना। ओ ए एमाव बानायनो सिगाङां एमावबा माने एमावगौ बर' आइजोफोरा जौ सं सुंनो थाखाय बाहायो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा। ओ जौखौ बिदिनो सावरि बादारि बा नख'राव एबा फुजा फोरबोआव बिदिनो आलासि जाहैनो बा सोरबा आलासि फुजिनो बेफोरबादियाव माने जौखौ बाहायनायखौ जों गोबां मोननो हायो बिनिखायनो बर'समाजाव जौआ माने गोबां माने बिथिंआवनो माने गोनां बिफाव लादों होननानै जों बुंनो हायो।
औ
बेनि अनगायैबो जोङो मोननो हाबावो जेरैहाय ओ बे जौनि बेलायावनो जोङो बेफोरखौ माने बर' आइजोफोरा जेरै हाल जांख्रा बा मावनाय दांनाय समावहाय गोलोम बोथोराव आबाद फोथोराव जेरै दैज्लां बोथोरनि आबाद मावोब्ला बेखौ माने सानजौफु समाव जेब्ला ओ आबाद मावनानै मेंहाबो अब्ला बेबायदियाव जोंनि जौ गिसिखौ लोंनाय बेफोरबायदि हुदा खौ जों माने बर'फोरनियाव मोननो थाङो आरोना दा माने बेफोरबायदि जौखौ संनो थाखायनो बर' आइजोफोरा सिगां माने एमाव बानायनानै लाग्रोयोमोन आरो ना माने बे एमव बानायनायाव बायदि रोखोमनि माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां बा बेन्दों बेनलाफोरनिफ्राय बुथुमनाय बिलाइ बायदिफोरखौ बानायनानैसो माने खुन्थुमनानैसोर बिसोरो एमावखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना दा नोंथाङा ओ अ सरि माने ओ एमाव बानायनायनि ओ सोमोन्दै आं जोंनि ओनसोलावहाय नुबोनाय बायदिब्ला सिगाङावनो माने एमावपानायनि थाखाय बर'फोरा बर' आइजोफोरा ओ बिदिनो जेनेबा फार्स्टआवनो माइरं लाग्रोयो न'नि माइरं एबा सोरबा बायदिया न'आव गैयाब्ला बायनाय माइरंखौनो लायो माने बेफोरबायदि जेनेबा लानायनि उनावहाय ओ नांगौ जखानि लानानै बेखौ जेनेबा फुङाव फुङाव सोमनानै दोनोब्ला बेलासियाव रुइनानै बेखौ देहैनो हानाय बेबायदि। जानाय माने सिम लायो आर ना माने सोमनानै दोनो जेनेबा ओ फुङाव बेलासि यावहाय देहैनोब्ला फुङावहाय सोमनानै दोनो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनबोदोन ओ बिदिनो फुङाव सोमनानै दोननानै जेब्ला बिलाइफोरखौ बुथुमखांनानै लाखानानै लाखा थायो ओमफ्राय बेबायदिनो उनावहाय ओ माइरङा जेब्ला बेलासियाव रुइयो होयो अब्ला माइरंखौ सुखांनानै दै सरखौ होयो बिनि उनाव जेनेबा दै सर गखांनायनि उनाव ओ बेखौ देनो थाखाय उवाल आरो गाहेन लायो बर' आइजोफोरा बेबायदिनो उवालाव माइरंफोरखौ होनानै बिनि उनाव एसे खननै खन दामसो देफ्रामनानै एसे गेब्लेहां माने गेब्लेहां जा-जाहोनानै। माने बेवहाय बे बुथुमनानै लाखानाय माखासे बिलाइफोरखौ होफादेरनानै खनसेयैनो जयै माने देनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो ना बेबायदिनो जेनेबा। बेफोरखौ होफानानै बै माइरंजों देफानानै गाैखौबो गुन्दै खालामनानै मिहि मिहि गुन्दै जाजासिम बेखौ माने बर' आइजोफोरा देबाय थायो आरोना थिग बेबायदिनो जेनेबा देयै देयैनो जेब्ला गुन्दै जाबाय अब्ला बेफोरखौ बोखांनानै। दाला एबा बिदिनो संग्राइफोराव एरननानै लायो। मा उवालनिफ्राय एरुननानै लानानै बेखौ जेब्ला ओ सालियो आर ना सान्द्रि गोबांजों सालिनानै बै फिसा फिसा मिहि मिहि जा गुन्दै जानाय बेफोरखौ माने सान्द्रिजों सालिनानै संग्राआव गलांहोयो ओमफ्राय बेबादिनो जेनेबा सालिनानैहाय जा आरो माने गिदिर गिदिर मोनबावदों बेखौ आरो बाव उवालाव होनानै आरो दे फिनबावो बेबादिनो जेनेबा देनानै मोननाय जा माने गुन्दै बेफोरखौनो माने बर' आइजोफोरा एमाव बानायनानै ला एमाव बानायनो थाखाय थियारि खालामो आरोना जेनेबा देबाय बिदिनो देनानैहाय जा गुन्दै जाबाय आरोबाव बेखौनो जेनेबा सालिबावनानै जा मोनबावबाय बेबायदिनो जेनेबा सालिखाङोब्लाथाय उवालनियाव थानाय जा गुन्दै बेफोर खौ माने एरनजोबनानै संग्रायाव एबा दालायावहाय एरननानै लाजोबो आरो ना ओमफ्राय बेबादिनो जेनेबा एर'नानै लाखांनानै बर' आइजोफोरा ओ बेखौ माने गलायो माने दै सारसो सारसो गावनि आखाइजोंनो बेखौ आथा एबा मैदा नानाय बायदि बेखौ नानानै लायो आरोना बिनि उनावहाय जेनेबा नाखांनायनि उनावहाय बेबायदिनो ओ लादुरा खायसे खायसे जायगायाव माने दुलुर दालार महरनि माने लादु महरनि बानायनानै लायो नाथाय खायसे खायसे जायगायाव दाब्ले दाब्ले महरनि एमावखौ फिसा फिसायै माने दानानै लायोबा बिदिनो बानायो आरोना जेब्ला बेफोरबायदि बानायखांजोब्बाय अब्ला बेफोरखौ माने बर' आइजोफोरा खायसे खायसेया संग्राय एबा सान्द्रिफोरावनो दोननानै बेखौ मा होनो खायसे खायसेया जेरै सालदाखुमैनि बिलाइ बा खायसे खायसे जिगाब बायदिफोरजों माने खोबनानै दोनो आरोोना थिग बेबायदि दिनो खोबना दोननानैहाय ओ बेफोरखौ साननै बा सानथामफोरानो जेब्ला एमावा महर मोनो अब्ला बेखौ माने बर' आइजोफोरा गावसोरनि जा जुमाय संनाय बेफोराव बाहायो आरोना आरो नांगौनि बारा जायोब्ला माने न'खराव बाहायनायनि नांगौनि बारा जायोब्ला बेखौ माने बर' आइजोफोरा खाथिनि दखान सहर एबा गलाफोराव फानहैनायखौबो जों नुनो मोनबोदों। ओमफफ्राय बेबायदिनो जोङो ओ एमाव देनायाव गोनां जानाय बिलाइफोर खौ जों मख'नो हायो जेरैहाय ओ खान्थाल बिलाइ रैमालि बिलाइ बिदिनो मोखोना बिलाइबा बि ओ बि ओ बिबार बिबार बेबायदिनो जेनेबा खायसे खायसे थालिर बिलाइखौबो एफा एनै होफायो आरो बेबायदिनो खायसे खायसे आरो बिदि बिदिनो सालदावखुमै बिलाइखौ माने दोंफा दोंनै बा गांफा गांनै होबानायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेबायदिनो जोङो एमाव देनायनि बागै जों गोबां माने बाथ्रा मिथिनो हायो बेजोंनो जोङो बेबायदि माने एमाव बानायखांनायनि उनावसो माने जौ संनायनि माखासे लाहार फाहारखौ जोङो खालामनायखौ नुनो मोनबोदों। दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ औ एमाव बानायनाय होन्दों ना नोंथाङा?
औ
औ एमाव बानायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा थारैनो जोबोद माने मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय जेनेबा गोदो गोदायनि बेनो बर' आइजोफोरा माने एमावखौ मा रोखोमै बानायो एमाव एमावखौ माबायदि बानायो बेखौ गोदोनि बर' आइजोफ्रा माने मिथिबोखानायखा बेखौ जोङो गिबियावनो जोङो एमावखौ बानायनो थाखाय जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे ओ ओ बिफां बा बिलाइफोरनिफ्राय जोङो बुथुमनानै मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
औ नोंथाङा बुंलांनाय जेनेबा माखासे आ मिथिंगानिनो जेरै आ मो खोना बिलाइ बेबादिनो आनारस बिलाइ आरो बेबादिनो जेनेबा ओ दंफां राखेब ओ बेबादिनो ओ बेबादिनो गोबां रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जों माखासे ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां बा बिलाइफोरनिफ्राय जों बुथुमनानै बेबादिनो जेनेबा माइरं माइरं सेरसेसो लानानै बा सेरनैसो लानानै जोङो आ उवालाव जयैनो बे बेखौ माने बिलाइजों बा माइरंजों जयैनो देफानानै जोङो बेखौ देफानानै उनावहाय माने मिहि मिहि खालामनानै बेखौ सानद्रि बा संग्रायफोराव सालिनानै जोङो बेबादिनो मिहि मिहि खालामनानै दय लगायनानै माने गथा गथा महरै खालामो। आरो बिनि उनाव साननै बा सानथाम बेखौ माने फोरानो आरो बेखौ फोराननायनि उनाव जों एमाव महरै जों मोननो हायो आरो नोंथां।
औ।
औ आरो बे एमावनिफ्रायनो जोङो माने जौ जौखौ माने बानायनाय जों नुनो मोनो बेबादिनो जेनेबा गोदो गोदायनि फ्रायनो बर' आइजोफोरा माने जौखौ जोङो मा रोखोमनि बानायो जों बेखौनो बर' आइजोफोरनियाव जों मोननो हायो आरो जेनेबा। ओ जौखौ जोङो मोननै रोखोमै जेनेबा गोरान बा गिसि जों मोननो हायो। बेबादिनो जेनेबा एमावखौ बेबादिनो बानायनानै उनावहाय बे जौ संनो थाखाय जोङो माइरं सेरबा बा बेबायदिनो दस के जिसो लानानै जेनेबा जों गिबियावनो जों रुनानै लाग्रोयो रुनानै लाग्रोनायनि उनाव बेखौ माने प्लास्टिक बा माबायाव जोङो आरामसे माने गुसु जाजासिम जों बेखौ माने फोरानो आरो गुसु जानायनि उनाव माने बे एमावखौ फुनो। उनाव माने बेबादिनो दो फोराव माने सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो साननै बा सानथामनि उनाव माने बेयो जौ महरै नुयो आरो नोंथां।
औ
औ बेबादिनो जेनेबा एमाव एमाव बा ओ एमावा थाखाय जोंनि माने ज' बानायनो थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट होननानै जों सानो। आरो बेबादिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा माने एमावखौ बानायनानै बेबायदिनो जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा फाननानै माखासे रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो बेबादिनो जोंनि जेनेबा बेबादिनो गामिफोराव जों बेबायदिनो दाथ' मिथिला माने गोदो गोदाय मोन जेनेबा फाननानै थाइसे बा थाइनै रां मोननो हायोमोन आरो दाथ' एमावनि दामखौ मिथिला दा आथिखालावबो बुंनो थाङोब्ला माने एमावखौबो फ्रायानो बारा बानायनायखौबो नुबांला आरो जौ संनायखौबो बारा नुबांला आरो। बेबादिनो गामि ओनसोलफोराव जों खना खनला नायोब्ला एसे एनै जोङो संनायखौ जों ओ थारैनो नुनो मोनो बेबादिनो जेनेबा संनानै होननानै बुङोब्लाबो जों माखासे जेनेबा अमा बा न'आवनो फिसिनाय माखा अमाफोरनि थाखाय जोङो जौ संनायखौ जोङो बर' आइजोफोरनियाव जों नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलफोराव नायोब्ला
औ
औ नथाय आथिखालाव बेबादिनो गोबां माने सोलायनायखौ नुबोबाय माखासे बिगियानारिनि नोजोरजों जों नायोब्ला बेबायाददिनो जेनेबा जौ संनायनि बेलायाव जों फ्रायानो बन्द' खालामनायखौ जों नुबोबाय आरो
औ
बेबादिनो जेनेबा खना खनला जों दासिम्बो जों संनायखौ नुनो मोनो बर' आइजोफ्रा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जौखौ जों संनायखौ जों नुनो मोनबोनाय ना नाथाय आथिखालाव जोङो नायोब्ला फ्रायानो जों गोमानायखौ मोन्नो थांबाय
औ
औ बेबादिनो माखासे जोङो जौनि बेलायाव जों मोन्नो हायो आरो बेबायदिनो जेनेबा जौनि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला माइब्रा माइब्रा जुमायाबो ओ जोबोद माने गोथाव आरो ओ लोंनो बेबायदिनो जों बेखौ थिनानै दोननाय जों नुनो मोनो जेरै ओ बेबादिनो जोङो मास मोनसे बा मास मोन्नै गोबाव समसिमहालागै थिनानै लो ओ दोन्नानै लोंनाय खौ जों नुनो मोनो आरो माइब्रा जुमायखौ बुंनो थाङोब्ला
औ
औ बेबादिनो जेनेबा नोंथाङा जेनेबा एमाव बानायनाय सोमोन्दै ओ एसे बुंनो हाबावगोन नामा आंनो
अ नोंथां हागोन नोंथां ओ एमावखौथ' आङो एसे सिगाङावनो बुंलांखाबाय माबोरै माबोरै बिदि बानायो दा बिनि अनगायैबो बो जोङो खायसे खायसे जायगाफोरावहाय एमाव बानायनायनि बेलायाव माने एसे आलादा आलादा रोखोमनिखौबो जोङो नुनो मोनो जेरैहाय खायसे खायसे जायगायावहाय जोङो मोनो ओ माने बेखौ ओ जेब्ला देग्लिखांनानै जेब्ला एरनखांनानै जेब्ला ओ एमावनि महर होयो बा दायो बेबायदि दाखांनायनि उनावहाय बेखौ माने खायसे खायसे जायगायाव बांसिनै माने ओ फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो खायसे खायसे जायगायाव जोङो ओ गावनि नखरावल' बाहायनो थाखायल' एसे एनै बानायनायखौ मोनो आरो आरो जेनेबा बेसेबां बबे मा माइरंआवहाय बा बबे बिसेबां जख दखानि जुमाय संनायाव बेसेबां एमावखौ होनांगौ बेफोरखौ माने बर' आइजो फोरा मोजाङैनो रोंखागौ आरोखि ना जोङो जेरैहाय माइब्रानि माथानि बायदि रोखोमनि माने जौखौ जों मोननो हायो आरो बेबदिनो जेनेबा माइब्रानि सङोब्ला बा माइब्रानि संनायावहाय जोङो बांसिनै ओ जौ बिदै बा जौ गिसिखौ जोङो बांसिन लोंनायखौ नुनो मोनो मानो होन्नानै बुङोब्ला माइब्रानि जौगिसिखौ माने बांसिनानो सुबुंफोरा गोदै गोथाव जायो होननानै माने बुङो बिनिखायनो माइब्रानि जौ सङोब्ला एमावखौ जोबोर खम बिबांनि होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय खायसे खायसे जायगायाव थायसे एबा खायसे खायसे जायगायाव खावसेल' गाहाम होनायखौ होनानै संनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होन्नानै बुंङोब्ला बेवहाय माने गावनि माइरं एबा जौ जुमाय संनायनि सायावसो बियो सोनारो आरोना। माने एसे सङोबा जों एसे होनांगौ बा बुरजा सङोबा जों एसे बुरजा होनांगोन बेफोरबायदि आरो ना। आरो बेबायदिनो माथानि बेलायावबो जों बेखौनो मोनो माने माथानि जौ सङोब्ला बांसिनै जों जौ गोरान बरननायखौ जों बांसिन नुनो मोनो बेफोरबायदि जौ गोरान बर'नोब्ला माने बांसिनै ओ एमाव खायसे ओ थाइथाम बा थाइब्रै बेफोरबायदि होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेनि उनाव अनगायैबो जेरै एमाव खर' होन्नानै जों बुङो माने सिगांनि जा थाखानाय एमाव बेखौ दोन्नानै बेखौबो सारसोनाय माने बिदि खालामोब्ला जौआ बांसिन मोजांसिन जायो होन्नानै जोङो माने मिथिबोदों आरोना बेबायदिनो एमाव खर'खौ खौबो जोङो ओ बाहायनायखौबो जों नुनो नुनो मोनो आरो बै एमाव बानायनाय समाव बे एमाव खुरखौनो लगायदेरनानै एमावखौ बानायदेरनायखौबो जों नुनो मोनो बेबायदि बानायोब्ला माने सिगांनि एमावा मोजां मोजां माने जाय एमावा मोजां बेखौसो दोनखायो नालाय दा बेबायदिनो बेखौ लागाय देरोबाथाय एावा एमाव बानायनाय गोदानाबो मोजां जायो होननानै जों माने